औ नोंथां। औ खोनाबाय नोंथां। खुलुमबाय नोंथां गिबियावनो।
अ नोंनिसिमबो आरोबाव खुलुमनाय जासिहरफिनबाय।
औ नोंथांजों आङो जे जोंनि बर'नि माखासे दोरोङारि ओंख्रि बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा सम दङना? अ अब्ला नोंथाङा गिबियावनो फोरमायग्रोदो जे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बेफोरनो जायखिजाया मोनसेनि सायाव।
औ ओ जेनाखि बर'नि दोरोङारि जानाय ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जे गोदोनि समनिफ्रायनो बर'फोरा जे बायदि मैया ओंख्रिफोरखौ जाबोदोंमोन होननानै मिथिनो मोनो बेफोरनि गेजेराव जोंहाहाय माखासे ओंख्रिया जे बर'नि गुबै जाग्रा ओंख्रि महरै ओ जुग्राफिफेल आइडेन्टिटि बा जि आइ टेक खौ मोननो हाबाय। ओ बेनि गेजेरावनो दङ जोङाहाय अनला नाफाम नारजि अमा। ओ बेफोरनो गाहाय आरो दा बेफोरनि गेजेराव आङो ओ अनला जों ओ अनलाजो एम्फु खौ जों संनाय आङो बेखौ आङो नोंथांनो फोरमायनानै होसै। ओ दा जोङो अनलाजों आरो एम्फौखौ संनो थाखाय गिबियावनो जोङो ओ एम्फौखौ बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला जे गोदोनि समावहाय जोंनि आबै आबौमोनहा आ आबैमोनहा एम्फौखौ ओ ऐ जेनाखि ओ फिथोब थोबहोनानै ओ बै यै एम्फौखौनो जेनाखि जानायाव आरो बै फिथोबखौहाय खुन्दुं बानायनायाव बाहायनाय जायोमोन। ओ दा बै लाथा खानाय एम्फौखौ जोङो ओ बेबायदिनो ओ सिस'ओ सिस'नानै सायनानै लाग्रोयो आरो बेबायदिनो जोङो ओ बेराफारसेथिं जेनाखि अनलाखौ ओ बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो माइरं नांग्रोगौ जायो दा बै माइरंखौ जोङो ओ जेन जोंनो थोनाय सेबां नायनानै जोङो ओ दैयाव सोमनानै दोननांगौ ओ थामजि मिनिटसो। दा बेनि ओ बेदि सोमनानै दोनोब्ला जोंना माइरंआ गुरै जायो आरो जोङो गोरलैयैनो बेखौ उवालाव देग्लिनो हानाय जायो ओ बा जोङो आथिखालावथ' जोङो ओ उवालाव देग्लिनाय नुनो मोनलिया मानसिफोरखौ। आथिखालाव बिगियानजों दिहुनजानाय माखासे ओ ओ आगजु दङ जेरैहाय ग्राइडार बे ग्राइडारावहाय माइरंखौ उननानै जोङो गुन्दै खालामनो हायो। बेबायदिनो गावब गाव आदबजों माइरंखौ ओ गुन्दै खालामग्रोनानै लानांगौ आरो। ओ दा बेनि उनावहाय ओ जोंहा ओ जेनाखि एम्फौ ओ बेखौहाय जोङो एवग्रोनानै लानांगौ जायो मोजाङै थाव संख्रि बानलु ओ जिरा बिदै होनानै जोङो एम्फौखौ मोजाङै एसे मिडियाम रेदाव एवनानै लाग्रोदो बेनि उनावहाय जोङो एम्फौखौ खांथ'नानै दोननो हायो। ओ बेनि उनावहाय जोङो आरोबाव ओ सारावहाय दै लानानै जेन'बा दैखौ जोङो ओ गुदुं खालामग्रोनांगौ बेनि उनावहाय दैया दुङोब्ला जोङो अन गुन्दैखौ हरनो हानाय जायो। बेबायदिनो अन गुन्दैखौ एरै एरै होनांगौ जायो नङाब्ला अन गुन्दैया जोंनाहाय ऐ थाब गोदोनानै खामनो नागिरो। ओ दा बे दा बेनि उनावहाय अन गुन्दै हरखांनायनि उनावहाय आ गोदौबाय थायो गोदौबाय थानाय समावहाय जोंनाहाय ओ जोंना खारै हरनांगौ जायो ओ दा बेबायदिनो खारैखौ थोनायसेबां नायनानै ओ हरनांगौ जायो जोंहा खारै हरोब्लासो जोंना बे अनला ओंख्रिया जाजानाय जायोबा मोजां नायथाव गोजा जा जायो दा बेबायदिनो जोङो खारै हरखांनाय लोगो लोगोनो जोङो एम्फौखौबो हरनो हानाय जाबाय। बेबायदिनो गोबाव सम बाजि मिनिट बा ब्रैजि मिनिटसोनि उनावहाय संनायनि उनावहाय जोङो ओ बे अनला ओंख्रिखौ जानो हानाय जायो आरो। ओ दा बे अनला बे ओंख्रिखौ जोङो गुबुन गुबुन जों जानो हायो जेरैहाय अनला दाउ अनला मेवाइ ओमफाय अनला ना बेफोरजों जोङो जानो हायो अनलाखौ दा जेनाखि अनलायाव जोंनोहाय मोनसे बेसादखौ नांथारगौ बेनो जाहैबाय खारै दा बे खारैखौ बा बोरै बानायो होननानै बुङोब्ला जे जोंहाय बेसर साबा आ बा आ सबाय सबाय साबा बैफोरखौ जोङो सावनानै खारैखौ बानायनाय जायो होननानै मिथिनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङाहाय ओ थालिर ओ थालिर बिखबनिफ्राय जे ओ बेखौ फोराननानै सावनानै बानायनाय ओ जे खारदै बेखौ बयनिफ्रायबो साबसिन होनानै मिथिनाय जायो। दा बै थालिर बिखबखौ बोखानानै जोङो गिबियावनो सानदुङाव फोरानग्रोनानै लानाय जायो दा सानदुङाव फोरानग्रोनानै लानानानै उनावहाय बेखौहाय मोनसे मोजां जायगा सायख'नानै अनथाइ बालाफोर गैयै जायगायाव मोजाङै सावग्रोनाय जायो। दा मोजाङै सावग्रोनायनि उनावहाय जेब्ला बियो हाथफ्ला जायो। अब्ला बे हाथ'फ्लाखौ एसे गुसु खालामग्रोनाय जायो गुसु जानायनि उनाव बेवहाय बे हाथ'फ्लाफोरखौ जोङो ओ फिथर फिथर महराव ओ ओम खालाम फिथर फिथर खालामनाय जायो आरो ओ आखाइजों जे ओ दा बेनि उनावहाय जोङो ओ बे सटर खालामनाय खारैखौ आरोबाव जोङो सरबावनांगौ जायो सरनो थाखाय जोंहाय ओ मोनसे बेसादखौ बाहायो बेनो जाहैबाय ओ नालेंखल खथ्रा जे नालेंखलनि मोदोमनि जे गोजौआव थायो खलथा बेखौहाय जोङो दानख'नानै
द
लानो हायो आरो बेवहाय जेनाखि गुदुं बानायनो हायो। दा बै नालेंखल खथ्रयाव जोङो बे गथा खालामनाय जोङो खारैखौ दोननानै जोङो दै होनानै सरनानै सरनानै जोङो खारैखौ मोननो हायो आरो। बेबायदिनो ओ जोंनि ओ अनला ओंख्रिया आ जेनाखि बर' बेखौ बर' हारियाल' जाया गुबुन हारिनि मानसिफोराबो बेखौ ओ खोनानानै ओ बा जानो मोजां मोनो। दा बेबायदिनो ओ बर'याव गोबां दोरोङारि ओंख्रिफोर दं आरो नोंथां। ओ दा बे समावहाय नोंथाङा बै माखासे ओ आरोबाव‌। आद्रा थाबावनाय दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोनदै ओ मा मा मिथियो बा बेफोरखौ माबोरै सङो बा माबोरै जानाय जायो। बेफोरनि सोमोनदै नोंथाङा फोरमायदो नामा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां। अब्ला नोंथाङा जे जोंनि बर'नि माखासे दोरोङारि ओंख्रिनि सिगाङाव फोरमायथिलांबाय बेनि थाखाय गिबियाव नोंथांनो साबायखर बावनो सानो। दा आं नोंथांनो फोरमायथिनो सानोन जे जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जे नारजि ओंख्रि बे नारजि ओंख्रिनि सोमोनदै नोंथांनो फोरमायथिनो सानदों बे नारजि ओंख्रि थ' जोङो माजों जायो होनोब्ला अमाजों जायोब्ला जोंहा साबसिन गोथावथिखौ बिनि गोथावथिखौ बांसिन मोनो आरो जोङो नारजिखौ संनो थाखाय गिबियाव मा खालामनांगौ जोङो फाथोनि बिलाइखौ लाग्रोनोनांगौ बे फाथोनि बिलाइखौ माबोरै मोनो होनोबा जोङो बे फाथोखौहाय आबाद मावनाय जायो आबाद मावखांनायनि उनाव जेला फाथो फाथोया गोजौ जायो अब्ला बेखौ दाननानै लाबोनानै जों बेखौ फोरान फैनाय जायो आरोना न'आवहाय प्लास्टिक बनानै जेब्ला प्लास्टिक बनानै बेखौओ फोराननो अब्ला बिनि बिलाइया गाव हारसिङैनो गालाङो बे गालांनाय बिलाइखौ जोङो ओ थिन आलादायैहायो गोबावै बा सेम सेम जाजासिम बेखौ फोराननानै दोननाय जायो फोरानखांनायनि उनाव जेब्ला बे मोजाङै रानो। अब्ला बेखौ जोङो बस्थाा प्लास्टिकयाव बोनथुमनानैहायो बेखौ ओंखाम संग्रा इसुं जेरै जाय इसुङावहाय मा खालामो जों बनजों। ओंखाम संनाय जायो बे इसुङावहाय जोङो उखुमोदाय खाबथानानै दोननाय जायो। जाहाथे बेयाव जे ओंखाम संनायनि धुङाया नांनानै बे नारजिया मोजाङै गोरानैै थाबाय थायो आरो बेनि थाखाय। जेब्ला जों बेखौ जानो नागिरो अब्ला बेखौ जोङो बे उखुमोदानिफ्राय हानना लाबोनानै हाय जों गिबियावनो बेखौ दैयाव सोमना लाग्रोनाय जायो। दैयाव मानो सोमना लानाय जायो होनना बुङोब्ला, बे नारजिया गोरान जानायनि जाहोनाव बेखौ जोङो एसेसो फेला बायोबा बे गेब्लेलांनो हमो बेनि थाखाय जोङो बेखौ दैयाव सोमना लाग्रोनाय जायो। दैयाव सोमखांनानै जोङो नार्जिनि बिलाइखौ बासिनाय जायो बासिनायावहाय जोंहा बेहाय माखासे बिलाइनि जि देन्थाफोर बा माखासे रोदाफोर बेफोरखौ जोङो बासिनानै गारनाय जायो आरो। मानो होनोब्ला बे देथाफोरा जोंहा ओंख्रि संनायावहायो माने थाफायोब्लाथाय एसे रोदाफोरखौ मोनजायोबा गाज्रि मोनजानाय बायदि बिदि जायो आरो बेनि थाखायनो जों बे देन्था रोदाफोरखौ गारनाय जायो। गारखांनायनि उनावहाय जोङो बे नारजिखौ बा फाथोनि बिलाइखौ जोङो मोजाङै खनले खनले सुबाय थायो जाहाथे बिनि ओ। जि मैलाफोर खाराबा हाफोरा खारा हाफोर खारजासिम बेखौ खो जोङो सुनाय जायो। आरो सुखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मा खालामो ओ संनो थाखा थाखाय रेडि जासिगोन बा जोङो लाबोनाय जासिगोन। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ नारजिखौ सुना लाखाबाय जोंहा अमानि बागै फैनोसै। अमाया जोंहा हाथाय बाजारावसो बायनानै मोनखायो बांसिनो बेनिफ्राय बेनिखायनो जों हाथाय बाजारावनो बायनाय अमाखौओ इसे मेजेम गोनांखौ लानानै फैनांगौ जाहाथे जानायाव एसे मिलौनाय मोनो। जोङो अमाखौ लाना फैनानै सुना लानानैहायो बे अमाखौ साराय गारनानै जोङो सारायाव थाव गुबैखौ होनानै गुदुं जायोब्ला, बेहाय सामब्राम बायदिसिनाखौ होना जोङो बे अमा बेदरखौ एवफ्रामना लानाय जायो। अमा बेदरखौ जोङो मोनजासिम एवनो नाङा मानो होनोब्लायो अमा बेदरखौ मोनजानसिम एवोब्ला जों हा मा जायो अमानि जि गोथावथि बियो थानाय नङा आरोना। माने बेदरावनो हाबफिनना थागोन बेनिखायनो जोङो बेखौ एसेल' जोङो एवफ्रामनाय जायो एवफ्रामनाय समाव जोङो बेयाव हालदै संख्रिफोरखौ होनानै लाफानांगौ जाखायो। बेनि उनावहाय जोंहा अमाखौ एवफ्रामनानै खांनानै लाथ'नाय जासिगोनो। जों आरो फिन नारजिनि फारसे फैफिनसै बा फाथो बिलाइनि फारसे। जोंहा बेखौ फाथो बिलायाव सुना लाबोखाबाय नालाय जों बेखौ संनो थाखाय गिबियावनो सारायखौ जाननानै बेहाय दै गुदुं खालामना लाग्रोनाय जागोन। दैया जेब्ला गुदुं जानानैसो गोदौनो हमो अब्ला जोङो बे जे नार्जिखौ बा हाथोनि बिलाइखौ जोङो गारसननानै होनाय जासिगोन। गारसनना होनायनि उनाव दानदि सम बेखौ गोदौ होगोन। आरो बेजों लोगोसे जों गोदौबाय थानाय समावनो जोङो संख्रिखौ हरफाना लाखानो नांगौ आरो संख्रि हरखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला गोदौबाय थायो बेखौ गुरै खालामनो थाखाय जोङो मा ओ खारैखौ गारसननानै हो नांगोन जुदि नोंथांनियाव खारै गैयाब्ला जोंहा मा ओ हाथाय बाजाराव बायनानै मोननाय सदाखौबो बेहाय होफानो हागोन। आरो बिदि होफाखांनायनि उनावहाय जेब्ला बियो इसे गुरै जानो हमो अब्ला जों बेखौ ओ सागं सागोन बा फाख्रा सानाय जागोन। आरो बिदि फाखा साखानानै बियो गेब्लेनो हमो। अब्लाथाय बेखौ जोङो फिन बिदिनो खेबसे खोबना दोनबावनाय जागोन। खोबना दोनखांनानै जेब्ला बे दोलो दोलो जाथारो अब्ला जोंहा बेहाय जि जों एवनानै लानाय अमा बेदर बे अमा बेदरखौ बेहाय गारस'नानै होनो नांसिगौ। आरो बेबायदिनो गारस'ना होखांनायनि उनाव दान्दिसे खोबलाय। बोखारलाय खुरिजों एरलाय बेबायदि खालामनायनि उनावहाय जोङो नैजिबा थामजि मिनिटसो बेखौ मोजाङै मोनहोनो थाखाय जोङो दोननाय जायो। बि बिबायदिनो बियो नैजिबा थामजि मिनिटसोनि उनाव मोननानै बेखौ जोङो जानो हानाय महर मोनो आरो। बे नारजिजों जोंहा गोदोनिफ्रायनो मोनसे फोथायनाय दं बे जोंहा जुदि सोरबा सुबुं थैयोब्ला बे सुबुंखौ बोगारनाय समाव बा गारनानै बा जोङो फबना सावनानै फैनाय समावहाय दैमा दैसाफोरा दुगैना फैखांनायनि उनावहाय नारजि अर अरगारबोनांगौ जाहैबाय बे नारजि अरगार बोनायजों जोंहा सोमोन्दो मा सोमोन्दो दंदि जे बै सुबुंजों जोंहा जेबो सोमोन्दो गैला बा थैना थांनाय सुबुंजों जोंनि सुबुं समाज बा नख खरनि सुबुं सोद्रोमाफोरा जेबो सोमोन्दो गैला होनना फोथायनाय दं। थिग बेबायदिनो बे थैनाय सुबुंनि सारादु खुंनायावबो जोंहा बे नारजि ओंख्रिखौ संनानै जाहोनाय जायो बे नारजि ओंख्रिखौ जोंहा सारादुआवहाय बांसिनानो मा आलु बायदिसिना जों संनानै जाहोनखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो बेजोंबो फोथायनाय दं जे बे सुबुंजों सोमोन्दो गारलायनायनि बे ओ फोथायनायखौनो जोङो सारादुआवबो बुरखांफिननाय जायो आरो। थिग बेबायदिनो जोंहा नारजिखौ जोंनि न'खरफोराव सोरबा आलासि दोमसिफोर फैयोब्ला बे नारजिखौ संनानै जाहोनो नाङा जाहैबाय मानो होनोबा जोंहा बेजों सोमोन्दो गारायनायनिसो मोनसे इसारा होनाय जागोन होनना फोसथायनाय दं आरो। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बिदिब्ला दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां? दे अब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ।